हेलौ
खोनादों नोंथां?
औ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों ।
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दायो?
आयो नै ओरैनो दंफैयो ।
आदसा औ दा नोंथांजों आंङो मोनसे टपिकनि सायाव एसे सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा दसे सम मोननो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ।
दा बिदिब्ला जों टपिकआव फैनोसै ।
औ जागोन दे नोंथां ।
औ दा नोंथाङा मोनथिखागौ गोदोनि आबाद मावनाय आदब खान्थि आरो दानि आबाद मावनाय आदब खायदा बेफोरो गोबां रोखोमैनो सोलायबोनो हमबाय । दा नोंथाङा बे फोरनि बागैनो गोदोनि आरो दानि एसे बिनि गेजेराव ओ फारागथिखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ।
औ
बिदिबा आं फोरमायनोसै नोंथां । गोदोनि आरो दानि आबाद मावनाय खान्थिनि बेलायावहाय । ओरैनो बुंनो थाङोबा नोंथां गोदोनि आबाद मावनाय खान्थि आरो दानि आबाद मावनाय खान्थिनि बेलायाव गोबां फारागथिखौ जों नुनो मोनबोदों नंगौना नङा नोंथां
औ नंगौ नोंथां ।
गोदोनि दिनावहाय जाबाय जोंहा आबै आबौमोनाहाय मोसौजों हालौवनानै आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनबोदोंमोन
औ औ औ
जायनि जाहोनावहाय बिसोरो गोदोनि समावहाय आबादनि आबादजों रां आरजिनाय समावहाय गोबां खम बिबांनि रांखौ आरजिनो हायोमोन । माने गोदोनि समावहाय मोसौजों हालौवो बिनिखायनो माने सानसेनि गेजेरावहाय गोबां हाफोरखौ एवनानै आबादफोरखौ मावनो हायामोन। जायनि जाहोनावहाय बिसोर रांखान्थि बिथिङावहाय गोलैसोनायमोन
उम
आरो गोदोनि समावहाय माखासे रासायनारि हाखौ हासारखौ बाहायनाय जायामोन जायनि जाहोनावहाय आ आबादफोरा मा होनो एम्फौ जानानै एबा बायदिसिना बायदिसिना बिदिनो बेमारफोर जानानै थैजोबनो हमोमोन ।
उम
नाथाय जों आथिखालावहाय सोलायनायखौ नुनो मोनबाय आथिखाल मुगायावहाय माने आबादखौ बांसिन रासायनारि हासार बाहायनानैसो मावनाय जायो ।
औ औ खोनादों नोंथां औ ।
जायनि जाहोनावहाय खम समनि गेजेरावनो एसेल हायावहाय गोबां आबाद मावनानै जों माने आथिखाल मुगायावहाय बैफोर आबादखौ हाथाय बाजार फ्राव फाननानै जों जौगासारनायखौ नुनो मोनदों । आरो आबाद मावनायनि माखासे जे खान्थिफोराबो सोलायबाय गोदोनि आरो दानि बेलायावहाय । गोदोनि जों दिनावहाय मोसौजों नांगोल लगायना मानसिया हालौवनाय जायोमोन ।
औ ।
नाथाय आथिखाल मुगायावहाय जोंहा नांगोलखौ बांसिन बायनायखौ नुनो मोनला ।
औ औ ।
आथिखाल मुगायावहाय जोंहा ट्रेक्टर मेसिनफोरनि जोहैजों औ खोनादों
प्रायबेसन जागासिनो
खोनादों नोंथां अ मोजां खोनाबाय ना?
औ खोनाबाय ।
अ आथिखाल मुगायावहाय जों सोलायनायखौ नुनो मोनबाय नोंथां । आबाद मावनायनि बेलायाव माने आथि खाल मुगायावहाय जोंहा माखासे गोनो खोआरि आदबनि गेजेरजों जेरै दिहुनजानाय ट्रेक्टर पावार टेलार बायदिफोरनि गेजेरजोंहाय सान बिनि समावनो गोबां हाफोरखौ एवनानै बैफोरावहाय माखासे गोबां रोखोमनि आबाद मावनानै जोङो माने रांखौहाय गोरलैयै आरजिनो हायो । बेबायदिनो आरो आबाद मावनायफोरा आबादफोरखौबो सोलायनो हमबाय । गोदोनि समावहाय माने बोथोर नायै बोथोर आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनोमोन, जेरै दैज्लां बोथ बोथोरनि समावहाय माइ फाथो बेफोरबायदि आबादखौ नुयोमोन आरो मेसें बोथोरनि समाव माय सबाय सिबिं दालि बायदिफोरखौनो जों नुनो मोनोमोन, ना थाखाय आथिखाल मुगायाव माने, बांसिन मानसिफोराहाय माने बोथोरखौ नायालासिनोबो माखासे रासायनारि, हासार बाहायनायनि जाहोनाव माने गोबां आबादखौनो माने बोथोर गैयाबाबो दिरुननो हानायखौ नुनो मोन्दों जों नोंगो ना नोङा नोंथां,
नंगौ नोंथा नंगौ
दैज्लां बोथोराव मावग्रा आबादफोरखौबो मेसें बोथोराव मावनानै दिहुननो हादों थिग बेबायदिनो, मेसें बोथोराव मावनाय आबादफोरखौबो दैज्लां बोथोराव मावनानै दिहुनो मोनदों हादों बेबायदि आरो जायनि जाहोनावहाय, गोदोनि समावहाय माने जोंनि बर' हारिया आबादजोंसो बांसिन रांखौ आरजियोमोन नालाय, गोदोनि समावहाय माने गोबां माने गाहाय थाखोनिमोन आरो नाथाय आथिखाल मुग बिगायावहाय गोनोखोआरि आदबजों आबाद मावनायनि जाहोनावहाय माने एसे जौ बाबोबाय आरो जायनि जाहोनावहाय बिसोर बिसोरो माने खम समावनो गोबां रां आरजिनानै माने, न'खरफोरखौ एबा गाव गाव बहाय माने फसंथानो हादों आरो नोंथाङाबो एस इसे बुंनो हागोन नामा आबाद मावनायनि सायावहाय,
अ हागोन नोंथां हागोन,
अ दे फंनैसो बुंदो बिदिबा
औ औ दा नोंथाङा दानि बावैसो बुंलांनाय बायदिनो जोंहा गोदोनिफ्राय बा गोदोनि आरो दानि दानि जुग नि आबाद मावनायनि बिथिङाव जों गो बां सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों,
औ नंगौ नंगौ नोंथां,
जोङा बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समाव ओ आबाद आबाद मावनायखौ बुङोब्ला जोंहा गोद गोदोनि समाव गोबां समनि उनाव आबाद मावखांनायनि गोबां स समनि उनावसो जों आबादनि फिथाइखौ मोनोमोन
औ नंगौ नंगौ नोंथां
जोंहा ओ आबादनि फिथाइखौ माबेबा समाव बा माबेबा बोथोराव जोङो मोजाङै मोजां फिथाइखौ जों मोनाबोमोन आरो
औ औ नंगो नोंथां
जोंहा ओ बोथोरा सबस समाय मोजां जायामोन माब्लाबा समाव जोंहा दैनिनो आंखाल जायो आरो माब्लाबा स समाव जोंहा सान्दुं बारा होनायनि जाउनाव बो ओ जोंहा आबाद फोथारा खरान जानायनि खारनाव आबादा ओ रानस्रावनानै थैनांगौ जायोमोन आरो
औ नंगो नोंथां
फोरनि सोलायै ओ दानि जुगाव गोदान ओ टेकनिक खेल जेन'बा गोदान आदब जों दिहुनजानाय जोंहा माखासे ओ मिसिनारि मेसिनारिफोरनि मददजों जोंहा आबाद नि बिथिङाव जों गोबां मदद मोननो हादों। जेराव जों आबाद मावोब्ला आबादाव जोंहा ओ नांगौ बिबांनि दै दै नांगौ बिबां नांगौ बिबांनि दैफोरखौहायबो जोङो ओ जोंहा मिथिंगानिफ्राय बा ओ मिथिंगानि फ्राय मोनाब्लाबो जोङो
औ
बोथोरजों लोगोसे सम ओ माब्लाबा समाव जोंहा अखा नांगौ बायदि मोना।
औ नोंगौ नोंथां।
बेफोरबायदि समाव जोंहा दानि जुगनिनो माखासे सिनारि गोदान टेक्निकेल आदबजों दिहुनजानाय मिसिन जायखौ जोङो वाटार फार्म। दै बोखांग्रा मिसिन होननानै मिथि नाय जायो।
औ नोंगौ नोंथां।
औ बेफोरनि गेजेरजों जोंङो आबादावहाय जेसेबांखिनि नांगौ खिनि जानाय आबा ओ दै बैफोरखौ जोङो होनो हायो। आरो बेजों लोगोसे ओ जोंहा गोदोनि समाव आबाद मावोबोला गोबां ओ बेफोरबायदि दानि जुगनि खिमिकेल रासायनारि बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा मेडिसिन बायदि बाहायनाय जायामोन।
औ नोंगौ नोंथां।
औ दानि जुगाव नाथाय ओ गोबां खम समनि गेजेरावनो जोंहा आबादनि ओ फिथाइ बा आबादनिफ्राय मोननाय मुलाम्फाखौ जोङो थाब बा गोबां सुंद समाव समनि गेजेरावनो जोङो मोननो हायो मानो होनोब्ला जोंहा दानि जुगाव गोबां रोखोमनि ओ मेसिन बायदि बायदि केमिकेलफोरखौ जों बाहायो
औ औ
नाथाय गोदोनि समाव बेफोरखौ नुनो मोनामोन गोदोनि समाव जोंहा ओ मा होनो ओ जोंहा गोबोरखि हासार बायदि बेफोरखौ होनानैनो जोङो मैगं बा आबादखौ मावनाय जायोमोन
औ नगौ नोंथां
औ औ बेफोरबायदिनो बेफोरबायदि दानि गोदान गोदान टेकनिकेल बा गोदान गोदान आदब नि गेजेरजों जों आबाद मावनायाव ओ जोंहा खम हायावनो खम फिसा जायगायावनो जोंहा ओ मोजां फिथाइखौ मोननो हायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ औ। दा नोंथाङाबो फंनैसो बुंनो हाबावगोन नामा। माखासे बेफोरनि बागैनो।
जुगावहाय माने आबादनि सायाव बांसिनै जौगानाय होनना होननानै बुङोब्ला जों बां सिन माने गोनोखोआरि मुगाखौ रायखांनो गोनां जायो। मानो होनबा जोंहा बे जौगालु मुगायावहाय आबादखौ माने मोजां थाखोनि दिहुननो थाखायबो जोंहा माखासे माबानि फरायनांगौनि गोनांथि जायो एबा सोलोंथाइनि गोनांथि जायो। बेखायनो नैबे माने गोदान मुगायाव जोंहा मा होनो बांसिन मेडिसिन बायनायखौ नुनो मोनदों नंगौना नङा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
जायनि जाहोनावहाय जोंहा माने खम जाग्रा हाफोरावबो माखासे रासायनारि मा होनो मेडिसिन बाहायनायनि जोहै माने खम समनि जेरावनो जों माने आबादखौ गोबां दिहुननो हायो। आरो बै फोराव जेनेबा जाय जायगायाव आबाद मावदों बै जायगायाव आबादखौ एम्फौ जायोब्ला जोंहा मा होनो रासायनारि हासार एबा रासायनारि मुलि बाहायनायनि गेजेरजों जों बेखौ होबथानो हायोना। औ। औ जायनि जाहोनावहाय माने आथिखालाव माने आबादफोरनि महरखौबो माने गोबां मोजां जानायखौ बुंनोसै आरो रासायनारि हासार बायनायनि जोहै।
औ।
आरो आथिखालनि सुबुं माहारियाबो माने बांसिनानो मा होनो महर गोनां मैगं थाइगंखौल' बायनानै जासै नोंगो ना नोंङा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
आथिखाल मुगायाव माने मानसिफोरनि साननाय हनाया उल्था जानाय बायदिसो नुबाय माने जायफोर मैगं थाइगंखौ माने रासायनारि हास सार एबा मा होनो रासायनारि मुलि बाहायालासिनो एबा जेबो जोबथायालासिनो गायोब्ला बैफोरनि फिथाइफोरखौ आथि साल मुगायाव माने मोजां जानायखौ नुनो मोनला जोङो नो जोंङो नोंगो ना नोंङा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
आथिखाल मुगायाव माने मुलि बाहायनानै गायनाय माने मैगं थाइगंनि फिथाइ सामथाइ बायदिफोरखौसो मोजां जानाय नुसै जोङो नोंगौ ना नङा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
बैफोरनि जाहोनाव माने बायग्राफोराबो आथिखाल मुगायाव माने रासायनारि हासार बाहायनानै एबा मुलि बाहायनानै गायनाय मैगंखौसो गासै जासै।
औ
न गदांखा
औ नंगौ नोंथां
जोंहा बिदिबा समाबो जाबाय नोंथां।
अ औ जागोन नोंथां।
दोनथ'लायसै औ दे
नोंथांनिसिम दसे सम ओ सावरायलायनो हानानै गोजोननाय थाबाय।
औ जागोन दे नोंथां।
ज ज द